औ खोनादों दां
औ माबोरै दं नोंथां
ओ बहुद गरम मोनथां जोंनोखि माने उन्दुनो हायाखै आं उन्दुबाय थादोंमोन ओमफ्राय लायेनानो थांना होदो बिनि थाखाय दा आं उथिनोसो गोनां जाबाय नोंथां
औ औ औ बे नोंथां
नोंथांमोननिखि ग ओजों मा मा होनदों नोंथां
औ नोंथां माने दासान्दि बोथोरफोरालाय बोरै
बोथोरखो मा होनना नोंथां जोंनि बे मा होनो नर्थ इस्ट ओनसोलाव दसेनो गरम दसेनो थान्दा दाख्लै बावैयसो अखा हाबाय थादोंमोन नोंथां ओ जेनेबा सेभेन सप्तासे जाबाय अखा हानाया ओमफ्राय दिनै साननै जाबाय ओ जि जि सानदाव दुंदो आरो ना माने बो बोथोरानो दसेनो सान्दुं दुङो ओमफ्राय दसेनो अखा हायो बेबायदि जाबायदोङो आरोना नोंथां आमफ्राय आरो बिदुङा थ' मा होनो जिखालि सानदुं दुङ खालिथ' ओ थामजिगु डिग्रि गाहाम सेलसियास थाङो आरोना ओमफ्राय जि खालि अखा हायो होमबानिया एसे मोजां मोनो आरोना।
औ नोंथां औ औ औ
थांमोननि ओनसोलखिलाय माबायदि बिदुंफोरा?
दा जोंनिखैथ' बारा बेबायदि गरमबो नङा माने अखा दोमैलु थाबाय थानायखाय बिदिनो मिडियामावनो दं आरो ना नोंथां। गेजेरावनो दङ औ औ दा नोंथां दिनै एसे जोंनि बर' फरायसाफोरनि माबोरै फरायनायफ्रा दाउ गादों जौगालांदों बेफोरनि बागै एसे सा वरायसै नामा नोंथां!
सावरायजागोन नोंथां।
औ दा नोंथांनि ओनसोलनि ओनसोलफोरखैलाय फरायनाय लिरनायफ्राव फंबाय बिनानावफोरा बोरै बोरै दावगागासिनो नोंथां जोंनि बर' फरायसाफोरा?
औ औ ओ जोंनि ओनसोलाव ओ जेनेबा फरायसाफोरा मोजाङैनो दावगालांगासिनो दङ। आङो गिबिनिफ्रायनो बुंनो सानदों।
औ दे नोंथां
जोंनि बे फरायसा एबा जोंनि ओनसोलनि गथ'फोर एबा जायफोरा कलेज डिग्रि लाइफ फरायबाय थादों होनबा नङा होनबा नोंथां ओ बिसोरो गावबा गावनि खामानियाव मुखुब जाना दोङो एबा फरायनायाव मुखुब आरो आं डिग्रि लेभेरनिखौ होनगोनो सानदों जायफोरा डिग्रि फरायबाय थादों बिसोर गावबा गावनि फरायनायजों लोगोसे ओ गावनि खरसा पाथि जेनेबा कलेज फिस बेफोरजोंबो लोगोसे बिसोरो गामि ओनसोलावनो थानानै दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनबा औ बेजों लोगोसे बिसोरो गावनि फरायनाय खरसा पाथिखौबो दिहुनफादो आर ना माने मोजां मोजां गथ'फोर दोङो जायफोरा माने फिस होनो हाया कलेजफोरनि आरोना बेफोरबायदि गथ'फोरा जेनेबा ओ दैज्लां इयुन खौ लानानै बा बेफोरबायदि खस्थ'जों लोगोसे गाव फरायनायखौ जाय नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बेफोरनिफ्रायनो मोननाय रांजों सुखुदा आरो जायफोरा आरो क्लास बा थाखो आरो जेब्ला उन्दै प्राइमारि गुदि फरायसालि बेफोरो फरायसाफोरा ओ जोंनि गामिनि गोरों गोराफोरा थांनानै न'खर न'खर थांनानै बिसोरनायाव बुंहैदों आरो ना जेनेबा गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो मोजाङै सोलोंथाइ हो। जेनेबा मबेल एबा बांद्राय मबेलफोरखौ होनाङा बेफोरबायदि जोंनियाव ओनसोलाव सोलिगासिनो दङ आरो ना जेनेबा गथ'फोरखौ माबायदि फोरोंनांगौ माबायदि फोरोंनाङा आरोना ना बेबायदि गोबां जोंनि जायगायाव एसे डेभलप खालामनो थाखाय बांसिन गोसो होनाय जादों सोलोंथाइ फारसे। ए
औ नोंथां औ औ दा नोंथां नोंथां होननाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो जोंनि बे आ आइ आफा जा गेदेर गोलाव आदा आब'मोन बिथांमोनाबो सिगाङावनो गावसोर जेबायदि खस्थ' खालामबोनाय जेला फरायनाया माबोरै फरायनांगौ बिसोरहा एसे गिदिर गियान दङ दा बिथांमोनाबो आं हायाब्लाबो जेनेबा आं गुबुन जायगायाव दंब्लाबो बिथांमोनहा दा जोंनि जायगायावबो खामानिखौ मावगासिनो दं बेबायदिनो दा फंबाय दा जोंनि जा फंबाय बिनानाव फरायसाफोर बिथांमोनखौ माने माबोरै फरायनांगौ माबोरै दावगालांनांगौ मा फायोब्ला मा जायो जायो बेफोरखौ एसे बुजायगासिनो आरो बिसोरबो दा जोंनि ओनसोलफोरावबो दा जोंनि बर' फरायसाफोरखौ जोबां दावगानायखौ जोंबो नुनो मोनदों
औ औ
ब्ला दा गोदान मुगा हिसाबै बै जोंहा फरायनायजोंनो जोंहा दावहा माने मा होनो बेखौे सेलेन्ज जिं बेबायदि जानानै दङ नोंथां ओव दा जोंनि बर' फरायसा फाबो गोरों गोरा ओंखारबाय जेला जोंहाबो बर' हारिया मोन। मोनसे नाम थायो दा बेबायदिनो जोंनि बर' फरायसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो जोङो माबोरै फरायनांगौ बेखौ मोजां लामायाव दिन्थियोबा एसे मोजां जायो नङा होम्बा
औ जायो नोंथां
थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफ्रावबो जोंनि गामि ओनसोलाव बेबायदिनो सोलिगासिनो दे मोजां फरायनांगौ सोरबाफोर एसे बुजिस'यैयाव माबाफोर गोरोन्थि मावदोंबा बेखौ फाहामफिननायनि लामा होनांगौआ जों गेदेर गोलावनि एसे दायथ' थाहैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो नु जेरै नैबे थांनाय ओ आनजादफोराव उथ्रिसारनायफोरखौ नुनाय हिसाबै एसे मोजांखौनो नुदों नोंथां दावगानायखौनो नुदों गोबां जोंनि बर' फरायसाफोराबो दासान्दै दा इन्जिनियारिङाव अबावबा डक्टर अबावबा नार्स फरायनाय गोबां ओंखारबाय नोंथां नङा होम्बा औ औ दा बेफोरखौ नुबा एसे मोजांखौनो मोननोमोन दा जेरै जोंनि थासारि जेरै जोंनि गामि ओनसोलफ्राव बैबायदि जौगानायखौ नुदों बेखौ नुनानै आङो बे खौनो बुंनो सानोदि जोंहाबो मोनसे सम फैसिगोन जाय जों जोंनि बर' हारिनि फरायसाफोरानो माने मोनसे गाव गाबागावनि जायगा मासि पजिसनखौ ला नानै खामानि मावनो हानायनि जोंहा मोनसे मोनथाय फैसिगोन आं बेखौनो सानो आरो नोंथां दा नोंथांमोननिखैलाय ओ ओरैनो फरायसालिफोर फरायसालिमाफोरा माबायदि सोलिनानै दङ नोंथां
औ ओ जोंनि ओनसोलखिना नोंथां ओ जोंनि बे ओनसोलाव बर' मिन्द दियाम फरायसाफोर फरायसालिफोर दोङो ओ बिसोरनि गेजेरावनो जोंहा सरकारि फरायसालि दोङो आरो ना मोननै आमफाय जेनेबा प्राइपेटनो आर ना नि जा गास्रानो थांनाय बेफोरबायदि फरायसाफोर दङो आरो बे फरायसालियाव बर' डेनफोर एबा बर' फरायसाफोरा गोबाङैनो दङ आरो ना जेनेबा गभार्नमेन्टावबो दङ प्राइभेटावबो दङ बेबायदिनो मोजां आरो ना मोननैबो प्राइभेट आरो गभार्नमेन्टबाबो मोजां मोजां सोलोंथाइ मोननो हायो आरो आवगाय जे जेब्ला आं फरायदोंमोन अब्ला होमबानिया बारा स्टुडेन्ट गैबाङामोन आरोना नोंथां जेबो ओमफाय नै दा नै थ्रिसान स्थन गैया अ एसे सोलायनाय फैदों आरो ना स्टुदेन्टफोरा बर' स्टुदेन्टफोरा बर' मिडियामावनो गोबां लानो ह हमदों आरो ना जेनेबा प्राइभेटावनो जा गभारनमेन्टावनो जा बेफोरबायदि बांलांनो हमदों आरो ना आङो बे बादिखौ नुहुरदों आरोना आरो बेफोरबायदि होननानै आं मोजांबो मोन्दों मानो होनबा आं आवगाय फरायनाय फरायसालियाव बारा इसेबां गैयामोन दा दिनै एसेबां जौगानाय फैदों होननानै आं एसे मोजां मोनो आरोना गोसोफोर ओ जे बयबो बिमा बिफा फोरा बुजिबाय जे गथ'खौ गावनि बिमानिनो आंगो राव बर' रावखौ होनानै बर' मिडियामाव होनानै दि फरायदों बेफोरबायदि होननानै जोबोर मोजां मोनदों आरो ना
औ नोंथां औ औ दा नोंथां बुंनाय बायदियैनो दा जोंनि बर' मिडियामाव फरायनाय जोंनि बर' गावनि बिमानि रावजों फरायनाय गथ'फोरा दङ दंनायालाय गामि ओनसोलनिफ्राय नाथाय आं सानोदि जोंहा गोबां बिमा बिफाफोरानो जाय निजा थिसननाय प्राइभेट फरायसालिफोराव फोरोंनो थाखाय फैसा गैया जाहैयो नङा होमबानो
औ औ नोंथां नंगौ
आं सानो जोंनि बे गेदेर गोलावफोरा जाबाय दि ओ फोरोङो मायो बेफोर फोरोंगिरिफोरखौ जोङो जोंनि सरकारि स्कुलाव जाय गभारमेन्ट स्कुल बेफोराव लाबोनो हायोबा मोजां जायो नङा होनबा
औ औ मोजां जायो नोंथां
जोंनि जों दा जोंनि बिदाफोर जोंनि सोरबा बिमायं फोर गेदेर गोलावफोरा फरायनानै लिरनानै जा साख्रि मोनलांदों बिथांमोना जुदि बर' बिजोंजों फरायनानै बिथांमोना सरकारि स्कुलाव साख्रि मोननानै बिथांमोना फोरोंगिरि हिसाबै मोजां फोरोंथाइखौ होनो हायो अबला सरखारि फरायसालियाबो गोबां दावगानायखौ जों मोनगोन नङा होमबा नोंथां दा थिग बेबायदिनो दावगालांनो थाखाय दा जोंहा जोंनि सरखारि फरायसालिफोरखौ नोजोर होनानै बेफोरखौ नोजोर बोनानै एसे मोजाङै दावगालांनायखौ जों हान्थि मोजाङै नायहरोब्ला जोङो बेखौ साबसिन हामसिनै खालामनांगौ आरोना नोंथां नङा होनबा जाहाथे गासैबो गासैबो ओ जोंनि बर' फरायसाफोर जायफोर जा फैसा थाखाजों फोरोंथाइ सोलोंथाइ लानो हायाखै बिथांमोनाबो मोजां खाबुयै फरायनानै जाहाथे मोजाङै जौगालांनो हायो नङा होमबा नोंथां। औ। दा नोंथाङा एसे माबाफोर बुंबावनोस सान्दों नामा बिसनि बागै?
नोंथां बुंनाय बायदियानो आंबो सानो। मानो होनबा जोंनिया सोलों थायासो दानि जुगाव मेन नालाय बेखायनो सोलोंथाइ नांथारगौ। आरो सोलोंथाइ गैयाबा दानि जुगाव गाव मान सनमानबो मोना मानो होनबा आथिखालनि दिनाव नोङो सोलोंथाइ गैयाबा सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ बेनिखायनो सोलोंथाइ लानाया साफ्रोम सुबुंनि गोनांथार। आरोना नोंथां ओ नोंथां जोंनिया टाइमाबो जाबाय। खोमाना।
औ औ नोंथां दे होमबा बिदिब्ला औ नोंथां खोनादों नोंथां औ दे गोजोन्थों नोंथां। औ दे गोजोन्थों ओं।